हेलौ ओम खोनाबाय? ओ दिनै बे सम हमायाव आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना टपिकआ जाबाय दिनै बिजाबनि सोमोन्दै रायलायगोन। हो
औ औ जागोन।
बिजाब
सरासनस्राहै जोंफोरो बिजाब होननानै बुङोब्ला ओ जों बयबो मिथियो आरो गोबाङा मिथियाबो जानो हागौ बिजाब होननानै बुङोब्ला गुबुन बर' नङि मानसिफ्रानो जों बिजाब होनोब्ला फ्राय जों बर' मानसि सिफोरा मि थियो नङा नङासै? जाय बिजाबखो काग'ज नि बिलाइ बिलाइजों ओम रोखोमसे बिलाइजों बे बिलाइयाव जिथु काग'ज जिथु काग'ज बिलाइयाव जिथु लिर-लिरथुमनानै दोननाय माखा खासे बाथ्राफोर गासै बे बाथ्राखौनो बिजाब बुंनाय जायो होम हेलौ ओम खोनादों न आदसा। मा होनो बिजाबनि बाख्रिखौ जों मिथिबाय जि जि जि बेसादा एबा जि बुस्थुआ ओ लेखा लेखा नानैबो बुङो जे काग'ज बिलाइयाव ज लिरखांना दोनजानाय सोरनिबा जारिमिन ओम सोरनिबा ओम स्टरि बेबायदिनो ओ बेबायदिनो राइम्स सल'बाथा बायदि बायदि जिथु लिरनानै बे मोनसे बिजाब बानायो मोनसे बिजाब जायो मोनसे बान्दोल से आरो बेखौनो बिजाब होननानै बुङो आरो बिजाब खो दिनै जोङो बुङोब्ला जों बय बो बिजाबखौ जों फरायबोनानै जों देरबोदों मानो होननानै बुङोब्ला जों उन्दै समनिफ्रायनो जों बिजाब फरायबोनो मोनदों स्कुलाव थांजेननायनिफ्रायनो जों बिजाब फरायदों। आरो स्कुलाव थांनायनि मेन गाहाय जाबाय बिजाब फरायनाय आरो बे स्कुलफोराव सोलोंथाइ फरायसालि फोराव बे बिजाबखौनो फरायनो गोनां जायो आरो बेखो बेनो बिजाबा आ जायखौ जोङो दिनै ओ फरायनानै देरबोबाय गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिबोबाय आरो गोबां गुबुन गुबुन हादोरनि बाथ्राफोरखौ लिरखांनानै दोनजायो बे बिजाबाव आरो बे बिजाबखौ जोङो फरायो।
ब
आरो बिजाब होननानै बुङोब्लाबा मोनसे रोखोमसेनि डिजाइन खालामनाय बा मोनसे बानायना दोननाय जियानोखि गासै ओ खौरां बिथिं एबा डाटाखौ कालेकसन खालामनानै बे लेखायाव लि ब जायो आरो आरो बेखौ आरो बेखौनो बिजाब होननानै बुङो आरो जोंङो लेखाखौ जोङो एबा बिजाबखौ जों गोबां गोबां रोखोमनि जोङो बिजाबफोर मोननो हायो। जेरैहाय बिजाबा मोनसे जारिमिनारि बिजाब लिरो लिरजायो ओ बबेबा स्पर्टसनि बागै बिजाब लिरजायो माने खेला दुलानि जिथु गेलेनाय खेलाफोरनि बागै लिर जायो आरो जोङो बेबायदिनो बिजाबफोर जों नुनो मोनो गोबां बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन गुबुन हादोरनि बाथ्राफोरखौ बे बिजाबाव लिरखांनानै दोनो आरो बेबायदिनो बायदि बायदि जि खौ जोङो जों जेरै क ख ग क सोलोंबोदों ए बि सि डि सोलोंबोदों बेफोर गासैबो जों बिजाबनिफ्राय मोननाय आरो बेखौनो गासैखो बिजाब होननानै बुंनाय जायो आरो जोंहा बिजाबा अनेक रोखोमनिबो बिजाबा थायो जोंहा क्लास वाननि बिजाबा रोखोमसे जायो। ओ थाखोनैनि बिजाबा रोखोमसे बेलेग जायो माने बेबादिनो गेदेर गिदेर थाखोसिम थांबाय थायो। आरो नोंथाङाबो बिजाबनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनोब्ला बे समाव बुंनो हागोन।
आं दा बे समाव बिजाबनि सोमोन्दै इसे सावरायनो नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय ओ नंगौ बिजाबा मोनसे खागसाव हाय लिरनानै दोननाय जायो। ओ जेब्ला जोङो बे बिजाबखौ बानायो अब्ला बे खागज लेखाखौ जोङो औवानिफ्राय नङाबा बिफांफोरखौ ओ गुन्दै खालामनानैहाय बेखौ जोङो खागज महराव होनाय जायो आरो बे खागजावनो ओ जोंनि मानसि माहारिया जेनेबा मानसिफ्रा ओ गावनि सान्थौखौ गावनि साननानै मोननाय बा हमदांनानै मोननाय बे-बेफोरखौनो बे बिजाब कागज लेखा बिलाइयाव लिरनानै दोननायखौनो बिजाब बुंनाय जायो आरो बे बिजाब बिजाबा गुबुन गुबुन रोखोमनि दोङो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय गुबुन हादरखौ मिथिनाय मानाय स्पर्टसनि बेलायाव ओ बायदि बायदि बेलायाव जानायनि, बेलायाव आरो खामायनायनि बेलायाव, पलिटिक्सनि बेलायाव, बा गुबुन गुबुन रिलिजियास बेलायाव बायदि बायदि रोखोमाव बे बिजाबखौ लिरनाय जायो। स' नैबे समाव आं बिजाबनि फंनैसो बाथ्राफोरखौ बुंनो जि बिजाबफोरखौ बिजाबखौ जोङो फरायो स्कुलाव फरायो बे बिजाबा बिजाबा ओ बे बिजाबा ओ जि-जि रोखोमनि जि लेबेलनि गथ'फोरखौ नो गियान होनांगौ बेखौ-बेखौ औ ओ बेखौल' बिथांमोननो स्कुलावहाय फोरोंनाय जायो। नाथायब्ला संसाराव जुदि सोलिनोब्ला बेखौ जोङो लेखा बिलाइ माबा स्कुलावहाय बा सोलोंथाइयावहाय ना आरो बेखौ जों नायोब्ला गुबुन गुबुन ओ बाहेरा बिजाबफोराव बा आउट नलेजाव ओ ओ जेरै गि गोरों गोरों मानसिफ्रा बेयावहाय बिजाबफोरावहाय लिर दो माब्रैहाय जिउ खुंनांगौ संसाराव बेफार फालांगि माब्रै खालामनांगौ बेफोरखौ जोङो स्कुलनि अन गायै गुबुन बाहेरनि खिथाबफोरावसो बा बिजाबफोरावसो हाय जोङो फरायनानै मोननाय जायो। ओ थिग बेबायदिनो जोंबो उन्दै समनिफ्राय जि बिजाबफोरखौ फरायबोबाय बे बिजाबफोराहाय जोंखौ दिनै नैबे जोंनि सोलिनाय बेलायावहाय एसेबां
बां बेखौ
आं थाय जोंखौ रोंनायावहाय बेयो मदद खालामदों गोबां मदद खालामदों आरो बे रोंनाय ओ सान्थौजों साननानै मोननाय बे बिजाबफोरखौ जोङो फरायनानैहाय जोङो गियानखौ लानो हादों बा एक्सेप्ट खालामनो हादों मा होनगोन बाहा ओ गियानखौ लानो हादों बेखायनो ओ दिनै जुगाफु मुगायाव बे बिजाब गैयाब्ला जोबोद गोब्राब आरो सोलोंथाइखौ जों नांगौ गोनांथि सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जों अब्लासो जोङो बे बिजाबनि फारसे जों